औ खोनादों ना नोंथाङा मोजाङैनो।
औ मोजाङैनो खोनाफैदों दे।
ओ ओ ओ औ दा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन नोंथांजों आंजों दा
औ रायलायजागोन
दे बे टपिकआनो जाबाय जोंनि जानाय लोंनायनि सायाव एसे रायलायनो सानदों। बर'फोरनि एसे जानाय लोंनायनि बागैसो जोङो सावरायलायनोसै ओ नोंजों आजों दा दे जानाय लोंनाय होनबथ' जोंहा बर'नि मे ओम जानायफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दा।
औ मेन जानाय लोंनाय होनोबाथ' ओंख्रिफोरनि बेलायाव ओंखामखौथ' जोङो ओंखामानो जेनेबा जोङो रुटिफोरखौथ' जाखाया नालाय बांसिनानो।
औ नंगौ।
ओमफ्रायो ओंख्रि होनना बुङोबा जोंना मेन ओंख्रिया अनला दाउ बा सबाय साम' मैथा ना बेफोरनो आरो जोंनि मेन
औ औ नंगौ नों गौ आरो जोंहा ओ ओ। जोंहा आरो मोनसे बिराद मोनसे फेब्रेत ओंख्रि दं दै। जोंहा मोन र मोनसे बु बुस ओंख्रि दं बेनि सायाव होननाय खोथा नागिरां जोआ थास' ओंख्रिखौ मिथि गोना?
थास'नि बेदर नामा?
अ जिब्लाबो माने थास'आ जाहैबाय जों खौ जानो मोजां मोन नङा होमब्ला? जोंनि मानसिफोरा माने थास' बिलाइनिफ्रायनो जा ओ थास' बुग्लानि फ्रायनो जा थास' आरो आथेंआनो जा थास' बेदरानो जा। बेखौ जोङो जोबोर मोजां मोजां मोनो ना नोंथां? औ नोंथां मा हबेखौ साबसिन मोनो जानानै थास'नि मादाव?
बिबारखौ आरो बेदरखौ मोजां मोनो बिथराइखौबो मोज जां मोनो ऐ था सनिखौ माने मोनसेबो गारखाया नालाय गासिखौबो मोजाङानो मोनो बांसिनानो बिबार आरो बेदरखौ मोजां मोनो आरो।
औ दे बि मोनसे बेलेग बुस्थु ने थास'आ? जोंनि थाखाय नङा होमबा बेखौ आं बेखौ आं सानो माने जोंनि थाखाय बे मोनसे देनजार बुस्थु बाय बे थास'आ होनना सानो आं माने माने जे गासिबो माने जोंनि फेबरेट। जाहैबाय नालाय बे मोनसे बिफाङा माने मैगङआ औ। गारजाया औ।
ओम।
बेखायनोथ बेखौ जों आरो बेखौबो मोनसे जोंनि फेभारेट बुस्थु होनना जोङो बुंना लानो हायो माने थासखौबो। जानायनि मादाव माने थास आरो गोबां माबा थायो होननानै खोनादोंमोनलै। भिटामिन आरो गोसोमनिया माने आइरन थायो होननाय खोनादोंमोन। एसे खोनादों ना नोंथाङाबो?
औ खोनादों खोनादों, थासआ गोसोम आरो गुफुर थायो नालाय ओरैनोथ' थासनि नाम, फुरा बेलेग बेलेग थायो, जायो ओमफ्राय आङो नामफोर फोरखौ मिथिजोबा थेवबो थासवा गोसोम आरो गुफुर मोननै रोखोम बे आरो ना ओनफायो थास गोसोमनि बि बिथ'रायानो जा बा आथिंआनो जा बेयो एसे भिटामिन बा आइरन दङ होननानै नानै खोनानो मोनदों आंबो,
औ औ आइरन दं होननानै आंबो खोनानो मोन मोनदों माने बेखौ माने थै जायो। खौ आइ जानांगौ आइरन दं होननानै, थास' गोसोमनिखौ माने जानो होयो माने, बेखौ गोजां होननानै बांसिन भिटामिन थायो होननानै खोनादों आरो
ओम दाना लाइफोराबो गो माहोनो लाइ फोराबो गोजा बिदि ओखारबायथ' नोंथाङा मोनजा फेराखैना?
आं मोनजाफेराखै,
ए लाइआबो गोजा ओंखारबाय गोजा आरो गुफुराथ' गुफुर ओंखारखानाय गोदोनिफ्रायनो दंखायो, ओमफ्राय लाइआबो गोजा खनसे आङो बायनानै मोनजादोंमोन, ओनफाय बे खौबो जाबाथाय, थै जायोबा आइरन दङ बेखौ जानांगौ इदि होननायखाय आं बेखौबो जा बायनानै जादोंमोन आरो जेबो फाराग गैया जानायाव बा सुवादाव।
अब बे लाइ बे मेन लाइ रखमानो मोनजायोना जानायाव,
बेबायदिनो
औ आं बेखौ मोनजाफेराखै माने जोंनियाव माने नुवाखैनो आं बुस्थुखौनो।
ओं आंबो फारस टाइम नै दाख्लि थांनाय गोजां बोथोराव गोजां बोथोराव ओंखारो नालाय बे मैगङा बे समाव मोननायमोन आरो।
औ मोनबाथाय जानाय नायनो हायो।
ओं ओंखायनोथ' नायदोंमोन आंबो ओमफ्राय सुवा दालाय एखेयानो आरो नोंथां।
ओम ओ कबिफोरखौबो एसे गोजा कबि ओंखारनाय नुदों मोनो आरो
फुल कबि ना बान्दा कबिया?
फुल कबिबो बान्दा कबिबाबो ओइ मा गोजा नुदोंमोनलै आङो।
ओ आङो बान्दा कबिखौ गोजा नुवाखै नुनायालाय।
ओ
खौ
माने आथिखालाव माने गोबां रोखोमनि बा क्रस खालामनानै माने बेलेग बेलेग टाइप बानायलांबाय लै
नंगौ नंगौ माने पथलफोरावबो कालार होयोसै होनानै खोनानो मोनो दाना।
औ बथलाव कालार होनायखौथ' आं नै दाखालि बै नुदों माने म मबाइलाव निउस नायावनानै आं बे खौ नुनादों माने बेनि थाखायनो जोङो जानायफोराव माने गोबां सांग्रां जानाया ने गोनांथार जानानै जाबाय दा दानि दिनाव बेनि थाखायनो जों ओ जेनला मेनला बुस्थुफोरखौ जों जानो हाया जानानै थां हमबाय जानो हाया जानो हमबाय दा माने जोंहा बेफोरबायदि जिनिसफोरखौ जोङो जेनला मेनला जानायनि थाखायनोथ' जोंहा गोबां रोखोमनि बेरामा जोंहा सोमजिनायखौ जों नुनो मोन दों माने जोंनि आथिखालाव जोंहा खायसे खायसे बायगआनो जायाखै सोरहाबा मेगनानो नुवा जालांनाय सोरबा मेगन पावार थांनाय सोरबा किडनि सोरबा लिभार देमेज सोरबा बिदिनो माने गोबां ओम गोबां जेंना माने सोमजिनो हमदों माने बेफोरबायदि मुलि माबा बाहाय ना ना दानिया बे बथलाव माबा होनायखौ बुंदों ना जेरैनो दा
ओं रं होनाय गाब होनाय उम
ए नै जों दा जेनला मेनला बुस्थुफोरखौ जों जोङो जाना हायि जानो हमबाय
नंगौ नंगौ जोंनि न'नि मैगं आनो मोजांसिन होननानै बुंनांसिगोन होमबा जो माइरंनिफ्राय मोननाय अनलायानो बा न'आवथ' दाना मैदुमफुल दंफा बिफांफोर थाखायो बा मैदुमफुल फिथथायआनो बा मैदोमफुल बिब बिबारानो जोंना न'आव थानाय मैगंफोरानो मोजां होननानै होननांसिगोन जों हाग्रानि मैगं जेरै फुदुना, खुथ्रा, जारि बेब बेफोरनो जोंनि थाखाय मोजां ना गोदोबो बेफोरखौनो आबै आबौमोना जाबोदों। जोंखौबो फोरोंलांदों।
जारि जारि होनब्लाथ' बे आं बिराद मोजां मोनो जारिखौ जानानै जिहेतु मेजेरनाया
औ
मेजेरनाय जारि, नोंथांमोननिखौबो जारि होनो ना?
ओं जारियानो होनो।
जों नाजों फुदुंनानै जा जोबोद गोथाव जायो।
ओं
नङा होनब्ला? ओम बेनिफ्राय आरो मुदुफुलफोरखोबो जोङो जोबोद आं जानो मोजां मोनो आरो मुदुफुलखोबो। मदुफुल बिबारफोर गोबां माने गोखा होननानै खायसे मानसिया जानो नागिरा।
नंगौ
हो हो मैदोमफुल बिबारखौ एनोथ' एसे गोखा मोनोसै नंगौ जा नो आङो अनलाफोरजोंबाथाय खारै सङोबा जायो एसे ओमफाय डायरेक मैदोमफुल बिबारखौ डाइरेक्ट नाफोरजों सङोना बिदिबा हाया आरो।
खायसे हाया आय आं हायोना जानो
औ औ सोरबाया सोरनिबा थाखाय माने गोखाया फेभरेट आरो।
औ औ नंगौ माने लकेलफोरखौ जानान जां माने मोजां आरो ल केलफोरा बायनानै जायोबानो गोबां। जोङो आथिखालाव जोङो मोनसे फुल कबिफोरखौ जोङो जानो गोनांब्ला जोङो रुग ग्रोनानैसो जानो गोनां जायो नङा होनबा नोंथां उम एसे रुग्रोबाय नङाबा दै गुद दंआव सोमबाय एसे सोमस्र'बाय। माने दानिया गोबां दानिया गोबां माब बा बाहायो नालाय। मुलि आल अ मुलिफोर जेरै बाहायो नालाय बेखायनो जोङो गोबां माबानांबाय आरो फिथाइ सामथाय जानायनि बेलायावबो बेफोरबायदिनो जाहैबाय आरो माने जों जाय बे फिथाइखौ जों भिटामिन मोजां फिथाइ होनानै जों जागोन नङा।
औ ओं खोनादों।
जोङो जाय थैखौ जोङो भिटामिन मोजां थै होननानै जों बेखौ जागोन बे जानाय बुस्थुआ जे मोजां नङा बे जानाय बुस जादि जों रायखौ मोजां होननानै जादों बे बुस्थुआनो जाहैबाय जोंनि देहाखौ नस्थ' खालामग्रा बुस स्तुसो। बिदि जायोब्लाथाय जों मा जों बेखौ ज' मोजां होननानै बायनानै जायो गोबां मानसिया नाथाय बे बुस्थुवादि मोजां नङा बेनि सिंनि राजखौ जों औ जों मोजां होनना जों गथ गथायजों जाहोयो।
ओं ओं।
मोजां नोङा।
बिजि होनायखौ थायो होननानै बुङो । बेलानो जाबा ओइ तरमुस वाटारमेलन होनो जे
औ मानसि थैनायखौ जोङो बेखौ नुदों निउसफोराव नुनाय मोन्दों तरमुस जानानै इयाव माने माबा माबा होनानै
होनानै थाब थाब फोमोनो। बिजनेसनि थाखाय आरो बेफोरो
ओम ओम गुबुना मा जायो जाथों जोंनो बिजनेसाव मुलाम्फा जाबानो जागोन बेफोरबायदिलै जालांबाय गावनि पकेटआ गरम जाब्लानो जागोन बिदि रखम
बिदिनो जाहैबाय
उम आरो बेखौ जोङो नोजोर नोजोर होनाया बेयाव जोंनिल नङा सरखारनिबो दायथ थायो बेयाव गोबां। नङा होमब्ला नोंथां ओम बेखौ मोजाङै नायबिजिरनानैसो बेखौ जोङो फाननो होनाया माने बिखौ दायट लानांगौ आरो गेदेर गोलावफोराबो नङा होमब्ला उम दे होमब्ला जों समाबो जाबाय।
दे बिदिब्ला।
औ दे